खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
आं दायो फ्रियावनो दंथयो नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि फ्रिब्ला नोंथांजों दसे सम दै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ दासो खोनादों दे बिदिब्ला जागायदो नोंथां हेलौ नोंथाङा नेटनि प्रब्लेम नमा नोंथांमोनना खोनाफैयासै
हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय
खोनाबाय दा नोंथां
हेलौ
हेलौ हेलौ
खोनाया
ओ दासो खोनादों
अ
औ
होननानै बुंनो हायो नोंथां
बेबायदि बुंनो अ आतसा अ आतसा गोदोनि दिनाव मानसिफोरा हाल खदालाव दैनानै सम्फद हाबा मावनानै आरो फालांगि फालांगि खालामनानै आबाद बायदि मानसिया जिउ खांनो हाबोदों नाथाय दानि जुगाव बेफोरो गासैबो फेलें जाबोगासिनो दङ
अक्षनोंथांङा फालांगि खालाम नो बानायाबो जोंनि हादोरनि मानसिफोरनि आरो खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों औ नोंथां जुदि जौ जों फालांगि खालामो अब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो
हायो जुदि फालांगिया एसे मोजांङै सोलियोब्ला गाव जों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरा नोबो खामानि होनो हायो।
औ बेखारनि जेंनानि सोमोन्दै बेखारनि जेंनाखौ जोङो सुस्रनो हा गोन ना नोंथां?
औ हागोन। नोंथांना नेटनि प्रब्लेम नोंथांनि आवाजखौ आं खोनाफैनो मोनासै।
खोनाबाय नोंथां?
औ।